औ
खोनादोंना नोंथांङा?
बुंनो हागोन।
आं नोंथांनि सेराव दा मबेइलनि आयदानि आयदानि बागै आं नोंथांनि सिगांङाव बुंनो सान्दों बुंनो हागोन ना आंङो? एसे फोरमायनोसै जेनेबा मबेइल मबेइला नो जादों जोंनि सारा मुलुगनि सुबुंखौ गोरोबना थानायखौ सारा मुलुग नि सुबुंफोरखौ गोरोबना थानायखौ नुनो मोनो मबेलनि गेजेरजोंनो जोंङो गासैबो गोजान गोजान गोजान एबा गोजान गोजान नि जायगाफोरनि जोङो माबाफोरखौबो जों मिथिनो हायो मबेइलाव जोङो लोगोसे ओ माबेबा खो खोथा बाथ्राखौ मिथिनो थाखाय जों सिगांङावनो बेखौ इन्टारनेटजों जगाजग खालामग्रोनांगौ जायो। नेटनि कानेक्ट नांगौ जाग्रो जायो जोङो जायनि थाखाय जोङो बे मबेइलाव सिम सिमखो इउस खालामनांगौ जायो सिम गैयाबा जों मबेल मबाइल लानानैाल' जेबो जाया मानो होनबाना मबाइलाव जोङो सिमनि दारैसो जों गासैबो बाथ्राखौ जों मिथि नो हायो माबेबा मोनसे बाथ्राफोरखौ जोङो डाइरेक्टलि सोरनोबा बुंनांगौ जायोब्ला जों बे मबेइलनि दारैनो जोङो गोख्रैयै बे मोनसे खौरां बाथ्राखौ जों बुंनो हायो आरो मबाइलनि गेजेरजोंनो जोङो अबावबा मायबा मायबि जानाय जाथायफोरखौबो जोङो नुनो मोनो गोजान गोजाननि जाथाय खौरां अबे जायगायाव माबायदि थायो बिसिनि थासारि जानाय थानाय बिसनि रायलायनाय बिसनि गाननाय जोमनाय गासैखौबो जोङो मबाइलनि गेजेरजों दाना नुनो मोनो। मानो होनबा दा मबेइलाव जोङो गोबां रोखोमनि एप्सफोर थानायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि वाटसाप फेस पेसबुक, इउटुब, इन्सटाग्राम एफोरबायदियाव जोङो आरो गुगोल एफोरबायदिनि गेजेरजों जोङो गासैबो बुहुमनि सुबुंफोरनि गासैबो जानाय थानाय थासारिफोरखौ जों मिथिनो हायो। आरो मबाइला जोंनि थाखाय मोजां होननानै जों बुंनोबो हायो। आरो सम लानानै जोङो मबाइलखौ ओ बाहायनो रोङियाव एबा गावखौ मोजां खाब जाहोनो रोङियाव जोङो मबाइला जोंनि थाखाय गाज्रिबो जों बेखौ बुंनो हायो। बाराद्राय गावनि समखौ मिथिया लासिनो एबा गावखौ खामानिखौ गावनि समखौ नायालासिनो बाराद्राय जों मबाइलावल' गोदोनानै थायोबा जोंनि थाखाय बेयो मोजां नङा मानो होनबा जोङो मबाइलजों लोगोसे गावनि समखौ मिथिनांगौ एबा जों गावनि खामानिखौबो मोजांङै मावलांनो नाजानांगौ नंङाबा जोङो मबाइलावल' सानसे थालला जोङो खाबजानानै थायोबा जों बांसिनानो ओ खहा जानायखौ नुनो मोनो मानो होनबाना मबाइलाव जों दाना गावनि रोंगौथिखौबो जों दाना देखायनो हानो हायो। देखायनो हायो मानो होनबा गावनि टेलेन्ट एबा गावनि गि गियान गावनि गा जा रोंगौ बेफोरखौ जों खोन्थानो हायो जेरैबायदि इन्सटाग्रामाव जोङो माखासे ओ गावनि भिडिअ खालामामनाय गावनि मोसानाय गावनि एफोरबायदिखौ जों सोलिनायखौ नुबाय थायो जेरै गावनि पस्ट होनगारनाय फट' माइबा माबि होनायफोरफोरखो ओ बेफोरनि गेजेरजों जोङो गोबां आरजिनाबो लानो हायो मानो होनबा जोङो बेफोरबायदि मबाइलनि गेजेरजों जोङो ओ रां खामायनोबो हायो नंगौना नोंथां? जेरैबायदि जोङो माबा मोनसे एप्सखौ खुलिनानै जों जोंनि बिजनेसनि बागैबो मोनसे माबा ओ रोंगौथिखौ जों बेलेगनो खोन्थानानै माबे मोजां माबे गाज्रि बेफोरनि बागै जों खोन्थानो हायो आथिखालावथ' गोबांखौनो नुनो मोन्दों। फेसबुक आव मबाइलनि दारै जोङो ओ पस्ट होनो हायो। जेरैबायदि जोङो माबा मोनसे दख'नानि बिजनेस खालामामबा एबा माइबा मोनसे ओ मुलि माइबा मोनसे ओ जाग्रा मुवाफोरनि जोङो जों गासैबो बुस्थ खौनो जोङो बेफोरबायदि मबाइलनि दारै जों फोरमायनो हायो आरो नोंथांङा बेफोरनि बागै एसे मबाइलनि बागै एसे मिथियोबा ओ फोरमायबानो जाबाय
आं बुंनो सान्दों मबाइल होनोब्ला माने जोङो मबाइलखौ बर'आव जामबुं होनना बुंङो आरोना
औ नंगौ
औ आं मबाइलनिनो बे सोमोन्दै माने बुंनो सानदों आरो माने मबाइल होनोब्ला जामबुं होनोब्ला मोनसे माने आइजें आरो ना जायजों लोगोसे माने जोङो सोरखौबा कल खालायनो गोसोबा एबा जोङो सोरजोंबा रायलायनो गोसोबा जोङो एक मिनिट एबा सेकेन बेहायनो बे मानसिखौ बे मानसिनि नाम्बाराव जोङो कल खालामनानै जोङो लोगो लोगोनो बे मानसि जों रायलायनो हायो आरो ना रायज्लायनो हायो औ। ओमफ्राय जेरै नोंथाङा बुंलांदोंमोन माने बिदिनो दानि जुगावथ' मबाइलनि जुग जाबायना आथिखालनि जुगाव माने आथिखालनि जुगाव मबाइल गैयाब्लानो जाया आरो ना। माने जेसेबांखिनि खामानि मावनो गोसो माने जोङो जेरैहाय आं बुंलांबाय जोङो सोरखौबा कल खालायनोबा एबा नोंथाङा बुंदोंमोना जे रैहाय माने दाना मबाइल मबाइलजों लोगोसे जामबुंजों लोगोसे माने बेयावहाय बहुत गुबुन गुबुन रोखोमनि माने एप्लिकेसनफोर ओंखारबाय आरो ना औ जे रैहाय नोंथाङा बुंनांदों ववाटससेप जोङो बे ववाटससेपजोंनो माने सोरखौबा लाइजाम लिरनोबा आरो ना सोरजोंबा जोंफोरो रायलायनो गोसोबा एबा लाइ लाइजाम लिरनोबा जोङो बे वाटसापनि लोगोसे लोगोसे बेजोंनो माने जोंफोरो खामना लिरनो हायो आरो लाइजामखौ माने बे मानानसिया बे बे मानसि मानसिया बे बुहुमाव माने जाहानोखि थाया बहानो खि थाया आरो ना जोंङो लोगो लोगोनो बे मान सिखौ जोंङो इन्टारनेटनि लोगोसे जोंङो लाइजाम लिरना जों हरनो हायो आरो ना। बेनिफ्राय आरो जों माने जोंफोरो दानाथ‌माने दानि जुगाव आथिखालनि जुगाव जोंङो माने सोरखौबाफोर माने रायलायनो गोसोबा आरो ना मोखांदों मोखां रायलायनो गोसोबा जोंङो बे वाटसेएपजों लोगोसेनो जोंङो भिडिअ कल खालायनानै जोंङो बे मानसिनि मोखांखौ ज जों नायनो हायो आरो ना। औ माने आगोल जोंनि आबै आबौनि जुगफोरावथ माने बेबायदि माने बिदि जामबुं बेफोर गैयामोन ना। जोंङो सोरखौबा रायलायनो गोसोबा माने जोंङो बे मानसिनि खाथियाव थांनानै जोंङो मोखांजों मोखां माने खाथियाव थानानै माने बिदिसो जों रायलायनो हायोमोन आरो ना। खिन्थु बे दानि जुगाव जाम्बुं फैनायनिफ्राय माने जों फोरनि माने जिबना बुहुत माने मोजां जाबाय आरो ना? बहुत गोरलै जाबाय अ आरो नै - बिथांङा जेरै बुंलांदों माने दानिया बे बिदिनो मबाइलनि जामुनि लोगोसे एप्लिकेसनफोराव माने जेरैहाय इउटुबफोर थायो एबा इन्सटाग्राम नोंथांङा जेरै फोरमायलांदों जोंङो बे इउटुब एबा इन्सटाग्राम फोरनि फेसबुक फोरनि हेफाजाबदों माने जोंङो भिडिअफोर नायनोबा बा जोंङो निउसफोर नायनोबा आरो ना माने बुहुमाव माने जिखिनि जादों जिफोर जायाखै जोंङो मिथिनो गोसोबा माने जोंङो बे ससियेल मिडिया बे ससियेल मिडया नि हेलप जों जामबुंनि हेल्पजोंनो जों फोरो मिथिनो हायो आरो बेनिफ्राय जेरै नो थांङा बुंलांदों आरो माने जेरैहाय मान थांङा बुंलांदों माने बिदिनो एप्लिकेसननि आं आरो मोनसे फोरमायनो सानबावदों। जेरैहाय दाना बे मबाइल जामबुं फैनायनिफ्राय माने जोंङो सोरनोबाफोर माने फैसाफोर हरनो गोसोब्ला एबा सोरनिबाफोर माने एमार सि फैसाफोर नांगौ गोसोबा जो बे जामबुंनि हेल्प नो बेनि हेफ फाजाबजों माने जोंफोरा जेरै जोंनि जाम्बुं मबाइलाव थायो एप्लिकेसनफोर जेरैहाय गुगोल पे एबा फनपे। पेटिएम जेरै थायो जोंफोर बेनो हेफाजाब जों लोगोसेनो जोंफोरो माने फैसाफोरखौ माने गुबुन मानसिनि एकाउन्टाव जोङो हरनो हायो आरो ना। जोंफोरो जोंफोर आगोल आगोल टाइमाव आगोलनि टाइमाव माने जोंफोर फैसाफोर दिहुननो गोसोबा जोङो बेंकआव थांनानैसो जोङो माने फैसाफोरखौ दिहुननांगौ जायोमोन। एब्ला जोंफोर ए टि एम फोर थांनानैसो जोंफोर फैसाफोर बेफोर दिहुननोनांगौ जायोमोन आरोना नोंथां नंगौना?
औ नोंगौ नोंगौ।
हौ। औ नोंथाङा एसे फोरमायबावदो।
औ उम जोङो नोंथां बुंनाय बायदि आथि ओयो गोदोनि जुगावथ' जों इफोरबायदि सामबुक बाहायनायखौथ' जों नुनो मोनामोन। जायनि थाखाय जों माबेबा मोनस हे ओ बाथाफोखौ एबा माबेबा मोनसे जाब्रुबथाय जानाय जाथायफोर खौ जोङो सोरनिबा खाथियाव खोन्थाहैनायाव जोबोद गोबौ जायोमोन जायनि थाखाय जोंहा जोबोद खहा जानायखौ जों नुनो मोनोमोन। नोंगौना नोंथां दानि आथिखालनि मुगायाव थ' बे इन्टारनेट मुगाजों एबा जामबुंनि गेजेरजो ओं जोङो गोख्रैयै मायबा मोनसे जाब्रबथाइ जानाय खोद धाबुक खो जोङो न'खरनि मानसिफोरनो फोरमायहरनो हायो जेनो जायनाखि बे न'खरनि मानसिया जेसेबां गोजां गोजान जायगायाव थायाथों मानो जोङो गोग ख्रै खोन्थाहरनानै जोङो जोंनि खबर एबा हाल सालखौ जों खोन्थाहरनो हायो। आरो बेजों लोगोसे। जोङो मबेइलनि गेजेरजोंसो जोङो गासैबो गावनि जिउआव साक्सेस जानाय एबा ओ जौगानायफोरखौ जों मोननो हायो मानो होनबाना जोङो मबेइलनि गेजेरजोंसो आथिखालनि सरखारिफोरनि साख्रि फैनाय बिनि एफ्लाइ बिनि माबा मोनसे नट टिस बेफोरबायदि फैनायनि गेजेर जोंसो जोङो ओ मबेइलनि दारैजोंसो जों मिथिनो हायो।
औ।
फोरनि गेजेरजोंसो जों थाब थाब खबर मोननानै जोङो थाब थाबनो इफोरखौ एफ्लाइ खालामलाबायनानै जोङो जोंनि बे मावनो गोनां खामानि एबा मोननो गोनां मोन्थाइखौ जोङो मोननो हायो एबा गावनि रोंगौथिखो जों देखायनानै लानो हायो साफ्रोम मानसियानो मबेइलनि गेजेरजों जोङो गासैबो माखासे गियानखौ जों आरजिनो हायो। नंगौना नोंथां? जेरैबायदि आरो मबेइलखौ जोङो ओ।
उम जोङो मबाइलखौ माने जोङो गावनि सायाव आरोना मा सुबुंफोरनि सायाव। माने जोंफोर मबाइलखौ मारै हाय बाहायो। जोंफोर मोजांहै बाहायोब्लानो माने बे मबाइला जामबुंङा जोंनि जिबनाव माने हेफाजाब खालामो आरोना। जेरैहाय ओमफाय जोंफोरना बाहायनो। माबा जेरैहाय गाज्रियै बाहायबा। माने जोंनि जिबनाव बे जामबुंङा खहाबो लाबोयो आरो ना मोजांखौ बुं औ मोजां खौ बुंनो थाङोबा जेरैहाय जोंफोर बुंलांबाय जोंफोरो मानसिफोरखौ खल खालामनो हायो एबा जोंफोर निउसफोर नायनो हायो। एबा जोंफोर मोजां मोजां भिदिअ' फोरखौ नायनो हायो। एबा जों गावनि रोंगौथिफोरखौ खौ माने जोंफोरो जि रोङो जिफोर स्किल्सफोर दङ। माने बेफोरखौ जोङो ससियेल मिडिया फोराव पस्ट होनानै माने जोङो गुबुन मानसिनोबो फोरोंनो हायो। औ ओमफ्राय जेरैहाय गाज्रिखौ बुंनोसै। सानोबा माने जेरैहाय दानि आथिखालनि जुगफोराव माने जोंफोर नुयो आरो ना माने दानि उन्दै उन्दै गथफोर माने बिसोर बिथांमोना माने बांसिन बे मबाइलाव माने गोग्लैसोना थायो आरोना। बिथांमोना माने फरायनाय अ बिथां बिथांमोनहा माने फरायनायफोराव गोसो होआ बे भिदिअ भिदिअ फोर नायनाय एबा गेम गेलेनाय एबा सोरजोंबा माने भिडिअ कल रायलायनाय माने बेफोराव बांसिन माने गोजावना थायो। आं माने बुंनो सान्दों जोंनिया आथिखालनि जुगाव माने जोंनि बे उन्दै उन्दै फरायसा फरायसुलि फरायसा फरायसुलि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय माने ओ। होमबालाय बुंनो सानदों आरो ना? जोंफोर माने बि बिथां बिथांमोननो जों माने फोरोंनांगौ आरो ना। माने मबाइलखौ जोंफोर मारैनो बाहायो मारै बाहायो जोंफोर मारैहाय मोजाङावल बाहायनांगौ मबाइलखौ जों फोरोंनांगौ आरो ना।
ओ मबाइलनि गेजेरजों जों जोबोद मुलाम्फा मोननायखौबो मिथिनो हायो जेनेबा माबेबा मोनसे थुनलाइनि बाथ्राखौबो जोङो मिथिनो हायो साफ्रोमबो मोनफ्रोमबो गामिनि थुनलाइ हारिमु समाज बेफोरखौ जोङो गुगोलनि दारै जोङो गोख्रै मिथि नो हायो जायनि थाखाय जोंनि थाखाय मबाइला जोंनि थाखाय जोबोद ओ मोजांबो आरो बाहायनो रोङियाव जोंनि थाखाय खहाबो ओ दा आरो आङो बे मबाइलनि बागै जा खिनि नोंथांनिफ्राय मिथिबाय जाय एसे मोजांसिन बे खिनिखौ आं मोनबाय नोंथांनिसिम आं साबायखर होयो। आरो जा बुंनांगौ बे मबाइलनि बागै आं एसेयावनो दोनथनोसैमोन
औ औ गोजोन्थों औ गोजोन्थों।